ना।
औ नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा ओ मैगं बांसिन जायो नोंथां?
ओ जोंनि ओनसोलावथ' दायो ओ दालि ओंख्रियानो गोबां सोलिगासिनो दङ आरो बिनि अनगायैबो जोङो
औ नोंथां नोंथांनि भइसखौ औ
अ खोनायाखै हेल'
अ एसे माबा जाबाय थादों एसे लासै जाबाय लांबाय औ
बायदि रोखोमनि ओंख्रि जायो बायदि रोखोमनि ओंख्रि दङ जेरै ओ जोङो बांसिनानो दालिखौ जायो बेनि अनगायैबो जोङो अनला खारै अनला खारैजों दाउ अनला खारैजों थालिर फस्ला नारजि ओ ओंख्रिजों अमा बेदर आरो साम'जों सबाइ खारै। बे माने नि बर'नि मुंदांखां ओंख्रि होननानै सानो आङो जेरै साम'जों साम'जों दालि सबाय खारै आरो नारजिजों अमा खारै आरो अनला खारैजों दाउ अनला खारैजों थालिर फसला जानो हागौ नोंथाङाबो जानानै मोनफेरबाय बेफोर ओंख्रिखौ
औ नोंथां बेफोरखौनो ओंख्रिखौ जानो मोनफेरबाय? आ नोंथांनिओ गुबै जाग्रा ओंख्रिया मा बेखौ खोन्थाजागोन नामा नोंथां?
बर'नि गुबै जाग्रा ओंख्रियाथ' नारजिजों अमा बेदर नोंथां
आं नों नोंथांनिखौ मिथिनो लुबैदों नोंथां?
औ जोंङोथ' दायो दालिखौ बांसिन जायो। औ नोंथाङा बिथाङा मा ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो? एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
आङो बे अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि बेफोरखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो नोंथां।
औ ओमफ्राय माबोरै सङो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
अनला ओंख्रिखौ।
औ
अ अनला ओंख्रिखौ गिबियावनो ओ दै फुदुंग्रोना लायो। बेनिफ्राय बे माइरंनि अन गुन्दैखौ उनाव दै गुदुङाव ओ सारसे सारसे जे फैयो आरो ओ बेनि उनाव बेहाय ओ खारै होयो।
औ
ओमफ्राय बिदिनो गोदौ होबाय थानांगौ आरो बिनि उनावओ नांगौबायदि संख्रि संख्रि होनांगौ। ओ खारैखौबो ओ नांगौबाय बिदिनो होनांगौ। बेनि उनाव ओ बेदरखौ बा ओ गुबुन बा औवा गाजाफोरखौ होयोब्ला उनाव होनांगौ आरो।
औ माने बेखौ एव फ्रामग्रोना लाग्रोनांगौ जाहैबाय।
औ औ बेदरफोरखौ एक्सट्राके एवफ्रामग्रोना लानानै उनावसो होनांगौ आरो गोदौनाय खमाव।
औ बे बे ओ आरो बे अनला खारै संनायाव जोङो ओ माइरंखौ गिबियावनो सुग्रोनांगौ जाहैबाय।
औ सुनानै औ दे-दे-देेनाबो अ औ लायो।
औ औ नंगौ।
आं नोंथांनो एसे सबाइ ओंख्रिनि ओ बागै समाइजों सामुजों जों माबोरै सङो एसे फोरमायनानै होलांनि। नोंथाङा खोनासंगोन ना?
औ दे
औ जोङो सब ओ स साम'खौ जोंङो दैमानिफ्राय एबा ओ बा बिलोनिफ्राय हमनानै लाबोग्रोनाय जायो। जोंनो बांसिन बागैनो फुख्रियाव मोननाय जाया साम'खौ जों बांसिनानो दैमानिफ्राय एबा ओ बिलोनिफ्राय लाबोनाय जायो। बेखौ लाबोनानै जों ओ बेखौ जोङो साननै सोमना दोननानै सामुवाव दागो‌ थायोना नोंथां बेखौ बेखौ बोखानानै जोंङो आरो सोमबोनानै दोननाय जायो। जेरै गोखै खार्जि बिजों बिदिजों सोमनानै दोननाय जायो आरो बिनि उनाव साम'वावथ' मैला थायोना नोंथां!
औ नों
जोङो हु संख्रि होनानै हुख'ग्रोना लायो। हुख'नानै लानानै जों मोजांहाय सुनानै जों इसे ओ बेखौ सार बोखाङो बोखांनायनि उनाव जोङो सबाइ नानै होनाय जायो। ओम फाय मस्ला जेरै बानलु मसला जिया मस्ला होनाय होनायनि उनाव जोङो बै साम एवफ्रानना दोनखांनायखौ जोंङो जेब्ला दै गोदौ गोदौनायनि आगोल होयो आरो होनानै जोंङो दै हो होनानै जेबो जों दैया गोदौवो अब्ला आं नांगौब्लांनि संख्रिखो जोङो ओ साखि नाङाखै संख्रि नां नायाहाय साखिनाय जायो दुनिदिया एबा दुन नवाव फोनाय दुन्दिया होनायखौ नुनो मोनो ओ बेनि उनाव जोङो साम आरो सबाइखौ ओंख्रि महर मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा
नोंथां ओ नोंसोर नों नोंथांमोननि ओनस लाव ना मोनोना?
औ नों थां एसे एनला ओ आ गोलो मोनोमोन खिन्थु नों
नोंथाङा एसे बइसखौ गोसायै रायज्लायबा मोजां जागौमोन
औ नोंथां औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ जोंनिजों आगोल ओ नाफोरखौ मोनोमोन खिन्थु दासान्दि गोबां नाफोरखौ थामने ओ बारा मोननो थांलिया। बहुद खम जालांबाय ना दानि नानि बिबाङा नोंसोरनिथि ना दाबो मोनो नामा नोंथां
नोंथाङा एसे गोसायै रायज्लायनो हागौ ना
औ नोंथां औ आङो ना फोरनि बागै ओम सें ना गोरि ना मागुर सिंग्रा ना सिंगि ना ओह रौ कमल काट मिरगा आरो पामप्लेट बे फोरखौ आं मख'नो हायो बेफोरनि मुंखो नोंथाङा मा मा नानि मुंखौ मिथिगौ
नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो आंबो गासैबो नाखौनो सिनायो ओमफ्राय जोङो नाखौ हमनो थाखाय ओ मा मा बाहायो बेखौ नोंथांनो फोरमायनोसै नायाथ' जे नोंथाङा मुं बुं खोलांबाय जोंनावबो बिदिनोब एखे रोखोमनि नाखौ मोनो एबा आङो एखे रोखोमनि नाखौ सि नायो‌ ओ‌ नांगौ जोङो बिलोनिफ्राया बा बाख्रि निफ्राय मोनो एबा जों हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोनो हायो मानो होनोबा जायनि बायनानै ला बोदों बै मानसिआबो बिलो‌याव एबा गावसिनि फख्रिहाव फख्रिनिफ्राय हमनानै लाबोदों ओ बेखौ हमनाय ओ जेफोरनि मुङा ओ आस्रा जे सोरबा लाङि जेजों हमो आरो सोरबा जे खाइजों हमो जेखाइजों हमनानै खबायाव सोयो बिदिनो ओ हमनानै जानाय जायो नाखौ हेलौ हेल' नोंथां हेलौ खोनादों ना हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ
हेलौ औ नोंथां आं नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि सोंनो सानो नोंथाङा खान्थाल ओंख्रि मोनजाफेरबाय ना?
थां
खान्थाल फिथाइनि ओंख्रि मोनजाफेरबायना नोंथाङा?
अ नोंथां खोनागासिनो दे आं ओं
अ खान्थाल फिथाइया माबायदि जायो नों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोआ हागोन ना आरो ओंख्रिखौ माबायदि जायो। हेल'
औ खोनागासिनो
औ औ-औ नोंथांनिखौ खोनाफैयाखैसै
औ खोनागा
नोंथां जोंना समा जानानै फैबाय हेल' नोंथां जोंना समा जानानै फैबाय जों कलखौ दाननो हासिगौ।
नोंथां अ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों नोंथां कलखौ नोंथाङा दाननो हासिगौ समा जानानै फैबाय जोंनाव हेल'
औ आं खोनादों अ खोनादों दे